औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथां ओ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामबलायनायखौ बावहरनो
अ नोंथां नोंनिसिमबो दा नोंथाङा मानोबा खल हरदोंंमोन
औ नोंथां आं नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों सोलोंथाइनि बागै एसे सावरायनो सान्दों आरो नोंथां नोंथाङा बे सोलोंथाइनि बाग ओं बागै बा सोमोन्दै आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा एसेब्लाबो
हागोन नोंथां अब्ला खोनासंदो नोंथां ओ जोंहा बे बुहुमाव जोनोम जाबानो ओ उन्दै समनिफ्रायनो जोंहा सोलोंथाइखौ थैजासिम लाखानांगौ ओ बियो मानो होननानै बुङोबा आथिखालाव सोलोंथाइ नङाब्लानो ओ जोंहा जेबो जाला बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ ओ हानायसेबां लानांगौ बा जोंनि बिमा बिफाफ्रा बे गावबा गाव गथ'फोरखौ सोलोंथाइखौ होनो थाखाय ओ माखासे ओ मा होनो बिदिखौ लामाफोर दिहुनना होनांगौ आथिखालाव सोलोंथाइ ओरैबायदि मोनसे ओ आगजु जाबाय जेन'ङा जे ज जोङो बे बुहुमाव थांनानै थानो हानायनि माखासे लामाखौ मोन नो हायो आरो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि मुगायाव ओरैबायदि गावजों गाव नारा नाथा जुजिलायनाय जायनि मेलेमाव बांसिन गियान दं बेनो बे बुहुमाव थांना थानो हानायनि राहाखौ मोनो आरो दा बेबायदिनो जोंनि आथिखालाव सोलोंनायनि ओ बिबाङाबो बांबाय जोंनि सुबुं अनजिमायाबो बांबाय आरो जेनेबा आथिखालाव ओम सरकारि साख्रि नागिरनाय बिनि बिङा बांबाय मानो होनना बुङोब्ला ओ आथिखालनि मुगायाव जे जोंनि मुवा बेसाद दामफोर बारायनाय बेखौ मा बुंनो थाइसे थाइनैयाव गोदोहाय थाइसे थाइनैआव मोनोब्लाबो आथिखालाव बे थाइ दस थाखा बिस थाखा जालांबाय जायनि जाउनाव आथिखालाव जोंनो गियान आरो सोलोंथाइनि गोनांथिथार मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मोनफ्रोमबो जोंनि बे ओम रां खामायनायनि लामायाव जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ लेखा फरायनाय बे सोलोंथाइल' नङा मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव गोबां बि मोजाङै फराय सुबुंफ्राबो गाव गावनि ओ जिउखौ मोजाङै दैदेनगासिनो बेवहाय मोननै रोखोम थायो जेनेबा सोलोंथाइया ओ मोनसेया जाबाय ओम जेन'बा नोङो लेखा फरायनानै सोलोंथाइ लानाय आरो गुबुन मोनसेया जाबाय नों लेखाखौबो लागोन आरो गावनि ओ जे भगबाना हरखानाय माखासे ओ मा होनो बिदिखौ जेनेबा गावनि सिंनि रोंगौथि बा गावनि सिङावनो फैफाखानाय जायखौ जोंनो ओ जोंनि बुहुमाव दिन्थिनो थाखाय एसेल' माखासे मार्क होनाय जायो ओ जेनबा बे नि सायाव खामानि मावनाय बिनि जेन'बा ओ फरायनायनि अनगायैबो जोंहा माखासे ओ आथिखालाव सोलोंथाइ दङ जेरै ओ मेथाइ खननाय मोसानाय बा थुनफावथाय दिन्थिनाय बा फाव फावखुंग्रि फावखुंगुर जानाय आथिखालाव बेफोरजोंबो गोबां रां आरजनो हायो मा होनना बुंब्ला आथिखालनि सुबुंग्रा ओ जोंनि ओ मबाइलजों‌बा इन्टारनेटजों बा सिनेमा हल बा सिनेमा बेफोरजों ओ नांथाबनानै थायो बिथांमोना सिनेमाफोरखौ आथिखालाव गोबां नायो दा बेबायदिनो जोंनि उम बुहुमावबो गोबां फावखुंगुर फाव खुंग्रिं फोरखौ बारायनो हमबाय आरो नायग्राफ्रफोरखौ बारायनो हमबाय मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव सुबुं अनजिमायाबो नांनायनि बारा जाबाय बेनिखायनो बिथांमोना गावसिनि माखासे ओ जेबो खामानि मावनाय गैयि टाइमाव बिथांमोना बबावबा सिनेमा हल बा गावसोरनि मबाइल बा ओ इन्टारनेटावनो बिथांमोना सिनेमाफोरखौ नायनानै ओ गावसिनि समखौ बारहोयो आरो थिग बेबायदिनो सोलोंथाइया ओ बेफ्रावबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जेनेबा जोङो ओ बै उन्दै समनिफ्रायनो फाव जेनेबा फाव दिन्थिनाय बेफोरनिखौ जोङो एसेबाबो ट्रेनिं लाबोनांगौ जायनि थाखाय ओ जोंनि बेखौबो सोलोंथाइ होनो हायो जों बिदि लानानै फैयाब्ला जोङो सासे फावखुंगुर जानो हानाय बेबो गोरलै नङा दा बेफोरबायदिजोंबो जानो हायो आरो मेथाइ ख ननाय बेफोरबो जोंनो गोबां माखासे सोलोंनायनि गोनांथि दं जोंहा जेरै माखासे मेजर बि मेजर बिदि होननाय थायो बेफोरखौ नों मोजाङै सोलोंनानै फैयाब्ला नो-नोंथाङाबो बे गान खननायखौबो हाया जानो हागौ आरो बेनिखायनो सोलोंथाइनि अनगाबो औ सोलोंथाइया ओरैबायदि मोनसे जोंनि आगजु जे आथिखालनि बुहुमाव सोलोंथाइ गैयाबानो जों जेबो खालामनो हाखाया माने दा बेबायदिनो ओ लेखा फरायनायनिथिं
लेखा फरायनाया ओरैबादि मोनसे उम माबा जाबाय जे मोनसे आगजु जाबाय जा जेराव मोजां गियान मोनो आथिखालाव बेयाव फरायसाफोरा बाहागो लायोयो बा बेयाव मुं थिसन्नानै बेयाव सोलों थाइखौ लानो आं थाङो मानो होनना बुङोब्ला ओ आथिखालाव जायनि जायनि ओ मेलेमा एकदमबारे गोख्रों जायनि ओ जायनि गोहोआ एकदमबारे गोहो माने जायनि मेलेमा एकदमबारे गुबुनजों रुजुजाथाव नङा बा बिथां थाङा एकदमबारे नांनायनि बाराबा मानसिफोरनि साननायनि बारा बिथाङा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हायो अब्ला बिथाङा मा जायो जेनेब्ला आथिखलियाव आथिखालाव साख्रि मोननायनि बिबाङाबो बि अ बिनि साख्रि मोननायनि माखासे बिबाङाबो बारायो आरो जेरै ओ बिबांथ' नङा जेन'बा बिनि साख्रि मोननांगौनि बे माबाया बारायनानै थाखायो आरो। जेरै आथिखालाव डक्टर जानोबाबो नों इन्जिनियार जानोबाबो नों मोनफा मोनफा माखासे गावा गाव मोनसे बे थिखानाय उम माखासे आयदाफोरखौ फरायनानै बिनि सायाव गोबां गियान लानांगौ जायो जेरै डक्टर फराय डक्टर जानोबा जोंहा मा जानांगौ माखासे एम बि बि एस बा माबा फरायनांगौ जायनि थाखाय बिथांमोना ओ बिदिनो निट एक्जाम माबाबा एगजाम होनांगौ आरो बेबायदिनो जिनियार-इनजिनियार जानोबाथ' बिदिनो ओ माखासे बिहाबो एस्रा मा जे गाव गाव गावनि सायख'खानाय आयदा दङ ओ जेरै बि टेकफोर दङ एमटेकफोर दङ बिदिखौ लानानै बिथांमोनाहा जानो हायो आरो आरो बेबायदिनो गो बां जोंहा दङ जेरै प्रफेसार मास्टार बेफोर गासि बो ओ जोंनि लेखा फरायनायनि ज सोमोन्दो गोनां आरोना आरो आरो जोंनि बुहुमाव आथिखालाव ओरैबायदि गियानि गियानि सुबुं उजिबाय जे लेखानि गेजेरजोंनो बिथांमोना जोंखौ सानथावनो हायो बा बे बुहुमाव जाथावना नङै बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ दिहुननानै आथिखालाव बुहुमाव दिन्थिबाय जेरै जों बुंनो थाङोब्ला उरां जाहाज बा एर'प्लेन बेफोर खौथ' जोंनि सुबुङा साननोनो हायामोन गोदोहाय जे जोंबो बिदि दाउफोर बायदि गोजौआव बिरनो हागोन। नाथाय आथिखालाव बे सोलोंथाइ बा बि गियाननि जौगानाय आरो सुबुंनि गियाननि गोहोजों आथिखालाव जों बेफोरखौ जोंनि बुहु मावबो गोबांङैनो नुनो थांसै आरो। बेफोर गाैबो जोंनि सोलोंथाइनि थाखाय जाजोबनाय आरो ओ इयुनाव जों बिनिख्रुइ सोमोनांथावसिन मुवा बेसाद दिहुननो हाबावगोन। ओ बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो दा बेबादिनो बुंनो हायो जे ओ सोलोंथाइया जोंनि बे ओबुहुमाव गोबां गोनांथि जायखौ जोङो गावबा-गाव जिउ दैदेननायाव जोबोद नांगौ जायो आरो। दा नोंथांङा मोजांङैनो खोनासंना लादो नोंथां। औ उम दा नोंथाङाबो आंनो ओ माबाफोर फोरमायनो गोसोबा फोरमायनो हागोन नोंथां।
नोंथाङा जे सोलोंथाइनि बागै दावगानायखौ नोंथाङा फोरमायलांबायना नोंथां थिग बेबायदिनो आङो औ बिदिनो जोंनि समाजारि सोलायनायाव थाइनि बिफाव बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानदों आं। ओ जोंना सोलोंथाइया जाबाय समाजाव सोलायनायनि गाहाय बिथा होन्ना जों बुंनो हायो आरो नोंथां। समाज सोलायनाय होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि समाजाव थानाय माखासे आसारखान्थि रांखान्थियारि राजखान्थि यारि बा आबहावायारि बा भुम खौराङारि खोन्दो आरो समाजारि दाथायनि फारसे दावगानाय खौ जोङो बुंनो हायो। बिदिनो जोंहा मा होनो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंना समाज जेबो गोजोन गैया बा जौगानाया जोंना जेबो फैनाय नोङा होननानै जोङो बुंनो हायो बेखायनो जोंनि सासे गेदेर सानसुमैगिरि बा जोंनीथ' नंला गुबुन हादरनि जाहैबाय जाय खोला आफ्रिका हादोरमानि आ बिथां नेलचन मेन्देला बिथांङा बुंदोंमोन दि सोलोंथायया जाबाय बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन हा थियार जायखौ नोंथाङा बुहुमखौ सोलायनो थाखाय बाहायनो हागोन बा हायो होननानै बिथाङा बुंदों। मानो होनोबा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गावनि सिनायथि बा बुहुमनि गासैबो आसार-खान्थि राव रायज्लायनाय बायदिसिनाखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बुथुमनानै लानो हायो आरो। थिग बेबायदिनो जोंना सोलोंथाइया समाजाव माबोरै सोलायनाय लाबोयो होनना बुङोब्ला जोङो मा खालामो सोलोंथाइया जोंखौ खोमसि फोथायनायखौ फोजोबो बा गैया खालामो दिनै जोङो बुंनो थाङोबा सिगांनि समावहाय मा होनो जोंहा बायदिसिना मोडाय-दावदाय फिस मा फोथायनाय थायोमोन दि फुजिनाय थायोमोन जेरैहाय जोङो दायना फुथारनाय बा दायना फोथायनानै बे दायना साजायलाबायनानै बुथारनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बिदिनो उन्दै समाव हाबा होनाय खौ नुनो मोनोमोन। हारिनि गेजेराव गेदेर उन्दै थाखो राननायखौ जों नुनो मोनोमोन बेदिनो स सावनाय सति सावनायखौ माखौ होनो जेब्ला सासे हौवाया थैबाय अबा बै हौवाजों लोगोसे बेनि हीनजाव गोथांखौबो नारा-नाथा सावफानाय बेखौनो जोङो सति सावनाय बुङोमोन। बेफोर माबोरै जोबनानै फैदों होनोब्ला जोङो बेफोर सोलोंथाइनि गेजेरजों फैदों जुदि सोलोंथाइयाव जोंहा बेफोरबायदि दावगायामोनबा आं बुंनायफोर बादि दावगालाङामोनब्ला अब्ला बेफोरबो दासिमहालागै जोंनियाव थाबाय थागौमोन होननानै आं सानो। आरो नोंथां बेनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार। बिदिनो सोलोंथाइया जोंनो मा-मा होनना बुङीबा जोङो समानखान्थि आरो अनज्लायनायखौ लाबोयो होनना जों बुंनो हायो आरो जेरैहाय सोलोंथाइया समाजाव मा हिनजाव हौवा बे धोनि गोरिब बेफोरनि गेजेराव थानाय फारागथिखौ खम खालामो बेयो जेनेबा हिनजावफोरखौ माने सोलों थाइ लानानै बा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाहोनानै समाजारि आरो रांखान्थियारि महरै गरा खालामो बा जों मा होनगोन हिन्जावसाफोरनि गोहोखौ बारायनायाव बा जौगानायाव मदद खालामो सोलोंथाइआ। बिदिनो रांखान्थियारि जौगानायाव जेरै बुंनो थाङोब्ला सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा बिदीनो आ-आ बायदिसिना सुबुं सम्पदाव जोङो सोलायहोनो हायो आरो ना बियो जेरै हाय ओ बुंनो थाङोबा सासे लेखा गोरों सुबुङा एसे हायावनो गोबां आदब खायदाजों बा बिगियानारि आदब खायदाजों बेयो आबाद मावनानै गोबां बिबांनि मुलाम्फाखौ आरजिना लानो हायो। नाथाइ जोङो सासे लेखा लेखा रोङि सुबुङा बेबायदि बिगियानारि आदब' बेनाव गैया दोरोङारि आदब यो बियो दोरोङारि आदबजों बिय आबाद मावबाय थागोन नाथाय बियो एसेबां नांगौ रोखोमनि फिथाइ बा मुलामफा खौ मोननाय नङा आरो नोंथां मानो होनोबा जों बेफोरो जोंनि जि दोरोङारि बा दोरोङारि होगारा जों बिगियानारि आदब खायदा बाहायनानै जों आबाद मावनाया मा खालामो जोंनि ओ समाज आरो हादोरनि रांखान्थि जौगानायाव बेयो जोङो मदद होयोबा मदद मोनगोन आरो जों बेनिफ्राय बिदिनो बिगियानारि सान्स्रिखौ बेयो जौगाय होयो आरो जेरैहाय सोलोंथाइया सुबुंखौ बिगियान आरि आरो जुक्ति गोनां सानस्रि बेखौ जोंनियाव जौगाखां होयो मानसिया माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ माने बिगियानारि महरै साननो हानायखौ जोङो लेखा फरायनायनि गेजेरजों जोंङो बेखौ रोंगौथि गोनां जायो आरोना नोंथां बिदिनो मोन्थाय आरो सांग्रांथि खौ जों बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइनि मददै माने सुबुंफोरा गावसोरनि समाजारि रांखान राजखान्थियारि आरो संबिधानारि मोनथाइफोरनि सायाव सांग्रां जायो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बेयो समाजाव नासयनाय बा सासन खालामजानाय बा गादब जानाय खालामजानायनि हेंथायैहाय बियो बेरेखायै दावगानो गोहो होयो आरोना बा हेंथायै बेयो दावगानो गोहो होयो बेजोंनो समाज सोलायनायाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि गोबां बिफाव थायो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला फोरोंगिरिया जोंनो माबायदि बिफाव लायो होननानै जों बुङोब्ला फोरोंगिरिफोरखौ जोङो समाज दागिरि बुङोब्लाबो नंखाय जानाय नङा आरोना नोंथां मानोना बिसोरो समाज गाहाय आखु लायो बिसोरो फरायसाफोरनि गोसोआव मोजां सानस्रि गोजोन आरो मोजां गुनफोरखौ गाय गायसना होयो जाहाथे फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै समाजखौ मोजां हाबा मावलाङोबा बा समाज इयुनाव जोंनि समाजाव मोजां हाबा मावलाङो बिदिनो फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौल' नङा गामि ओनसोलफोराव मिथिं दावथिंफोराव बिसोरो बाहागो लानानै सांग्रांथि मेलफोराव बाहागो लानानै गामिनि रायजो-राजाफोरखौ माखासे हाबाफारिफोराव ओ बिसोरो सोमजायलाय बुजायलाय बिदि खालामनानै माने रायजोफोरखौ बिसोरो ओ दावगानायाव मदद आरो बांसिन जोङो नुनो मोनोदि ओ फोरोंगिरिफोरनि बुंनाय रावफोरानो बांसिनानो जोंनि समाजाव सोलियो होननानै ओ थिग बेबायदिनो फरायसाफोरा माबायदि बिहोमा लायो होनोब्ला बा बिफाव लायो होन होनोब्ला फरायसाफोरा जाबाय इयननि फुंखा बा इयुननि समाजदागिरि आरो नोंथां बिसोरो गोदान सानस्रि गोदान गियान जौगानाय बा गामि समाजाव सादारन सुबुंफोरनि गेजेराव गराइ एबा गोसो होथाबनानै जोंनि समाजखौ माबायदि दानांगौ बेखौ बिसोरो ओ सोलायनायनि हाबा मावो आरो जेरै बुंनो थाङोबा जे जाय जायगायाव लेखा रोंनाय सुबुं अनजिमाया खम बे जायगायाव जों मा नुयो जौ जुवा जों गोदोफबना थानायखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा जाय जायगायाव लेखा फरानि फरायनाय अनजिमाया बांबोबाय बेफोर जायगायाव जोङो बेबायदिनो खोमसि फोथाय नाय जौ-जुवाजों गोदोफबना थानाय बेफोरखौ जोङो ओ गैया खालामनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ ओ गैयाब्ला जोंना समाजा सोलायनाया अरायबो बा बा माब्लाबाबो आबुं जानाय नङा बा बेयो गोग्गो समाज दानो हानाय नङा आरो नोंथां अरायबो लाथिख' एबा गोब्राब होननानै जों बुंनो हायो बिदिनो सोलोंथाइया सुबुंनि इसिङारि सानस्रिखौ सोलायो आरो सोलायनायजों गामि गामियानो बा सोलायनायानो जोंनि मा जायो गामि नोगोर गासै समाजखौ सोलायनायनि फारसे लाङो बेनिखायनो मोजां समाज दानायनि थाखाय थि आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाबा सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो नोंथां जायनि गेजेरजों गोग्गो समाज दालांनो हायो